हेलौ
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
ओ दिनै होमब्ला जोङो मानिबागै रायज्लायगोन?
रायलायनाया ओरैनो सोंलायनाय।
ओ जागोन दे। औ औ जायो औ ओ नोंथांनिसिम ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बहरनाय थाग्रोबाय। ओ दा नोंथाङा मा खालामबायदों?
आं ओरैनो फिल्डआव फैदोंमोन ओमफाय औ खारनायमोन फिल्डाव। दसे रेस्ट लाबाय होमबा दा मा नाम?
ओ सरि बेफोरखौथ' मा होनो ओ एपावहाय बिदि रायज्लायनो होआखैमो माने
खौना? खोनायाखै?
हेलौ
नामफोरखौसो
ओ आंबो बेफोरखौ मोजां मोनथिया माने
बिदि बिदिलाय इदिलाय होनाखै औ बिदि बिदिलाय बिदिलाय गैया जेनेबा रिलिजननि बागै माने माबानि बागैसो रायलायनो नायाखै
अ' ओ आं नोंथांखो अ आङो आङोथ' गुवाहाटियाव थायो।
गुवाहाटि मा माबा खालामो!
अ आङो नार्सिं खालामगासिनो दङ दायो। गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव!
औ नोंथाङा औ
बिदिनो जोब्बायना माबाया डिग्रिया डिग्रि जोबनानै ओरैनो आदां गादां
अ अ ग्रेजयेट जाबाय ओमबा! ग्रेजुवेट जाबाय होमबा नोंथाङा?
औ माने बेग दङ एरियार ओरैनो माबाया जोब्बाय आरो सेमिस्टार जोबबाय बेक जाना दङ।
औ थिग आनो ओ दिनैथ' जोङो जोंना क्लासानो बेलासिसिम जाखायो नालाय सारिथासिम- फैबाय फैनानै दायो संदोंसो माने जाथ'वाखै! लान्च आरो डिनार एखेेलगे खालामामनाय जागोन आरो।
अ अ।
ओरैनोथ' बुङोब्ला संनाया - बेबायदिनो दालिफोर
उम
औ मा बुंनोमोन नोंथाङा? ओ ओ संना जायो औ संना जायो।
आं माने गोदान साहाबनायना बारा रायलाय रायलायाखै आं दिनिसो रायलायदों दासो रायलायदों।
अ आंबो बारा गोबाव जायाखै जानाया!
औ माने सासे लोगोआ बुंनायखाय अ - लोगो बुंनायखाय आंखौ सोना होदों आरो ओमफ्राय इदि रायलायाखै दिनैसो ताक्स मोनखादों ओमफ्राय-
ओ ओ
होमबा माला जोबगोन नोंसोरनि नार्सिं कर्स
औ आंनिया आंनाथ' आरो दंख' बोसोरथाम।
बोसोरथाम
औ जोबथ'नाय नङा दायो।
ओ ओ।
नोंथाङा मा मा ओ बुंनो -
माजबादनि माजबादनि बायदि खोनादों होनदोरे माथोफोरखो नोंसोरनिखो रावखो।
एक्सुयेलि आं उदालगुरिनि उदालगुरिनि ओमफ्राय आं। गुवाहाटियाव थायो आरो।
औ औ।
अ। ओ नोंथाङा उदालगुरिनि अ' नामा।
औ।
अ।
तंलानि।
अ अ।
मायाबा बुंदोंमोन दानि?
अ नोंथांनि मोजां मोननाय जानो मोजां मोननाय फिथाइ सामथाइफोरनि नाम बुंनो हायोबा बुंजागोन।
फिथाइ सामथाया,
औ।
फिथाइ सामथाइ माने माखो होनगोन नैबे।
नोंथाङा मा जानो मोजां मोनो अ।
सबनिसाय गासैनिसायबो मोजांखौ पायनापेला मोजांसिन जाबाय आरो आंनि थाखाय। जेनेबा बेनिफ्राय जाबाय। बाखिथ' ओइ ब्लेक आंगुरा।
औ।
औ बे जाबाय बिदिथ' बिदि जानाय जाया मोजां मोनला आरौ ना जानो। ओरैनो सि ओरैनो जानाय बायदिबालाय आपेलफोरानो जाबायसै। थाइजौ इफोरो।
नोंथाङाबो सोंनो हागोन आंखो सोंनोबा माबाफोर।
ओम। सोंनो माने दालाय होमबालाय नोंसोरलाय मा जमा थायो ना मा थायो ओजालाय,
ओ जोंनाथ' बेयाव नार्सिं कर्स ना ओमफ्राय हस्टेल गैथ'वामोन बेखाय जोङो दायो रेन्तआव दङ। लोगोफोर दङ आरो। औ।
लायरायनाय एक्सपिरियेन्स गैयाना जेन'बा इनिखायनो बारा माबानो मा लायराय मा लायराया आदां गादां आदां गादां जायो।
औ दा होमब्ला नोंसोरना न'खराव खैजोन दङ।
न'खराव अ जाङा साबा गासै।
अह।
ओम ओमफाय नोंसालाय?
जोंनाबो ओ जोंना सयजन जायो गासै ओ। मामा बाबा आं आगै ओमफ्राय आबौ ओमफ्राय आनै दं।
औ।
ओमफ्राय फरायनाय। फोरा मा डाइरेक्ट माबानिफ्राय टुयेल्भनिफ्राय थांबाय ना ना।
औ ओहो ग्रेजुवेसन खालामाखै ओ टुवेल्भ जोबना बिनि उनावहाय इन्ट्रेन्स हदों ओमफ्राय एन्ट्रेन्सआवहाय सेलेक्ट जादों आरो ना। ओमफ्राय डाइरेक्ट तुयेल्फ जोबना फैदों हा। औ औ औ।
माबायाव नामालै बै मा होनोमोनलाय सिक्स माइलाव नामा।
ओहो सिक्स माइलाव नङा फाङागोराव
अ जिएम सि ना नोंसिनिया?
ओ जि एम सिव गभमेन्ट औ औ।
बिदिब्ला आरो माबाफोर ओ नोंसोरनि बे साइडथिंजाय थानाय जानायफोरा माबायदि?
थानाय जानाया दाबायदियावथ' गरमाव आरो माबा एखे बिदि नोंसोर ओरै नोंसिनिया जेरै ओजा माबायाव ओ नोंनावहाय उदालगुरियाव थाबाथाय मा रखम बिदिनोसै आरो।
उम आरो इदिनो बेरायनायफोरनि माबाफोरबायदि सक दोङोना अबावबाफोर जागा जागा बेरायनाय?
उम बेरायनायालाय दोङो दोंनायलाय बहुद।
बेबायदि ओ दासिम बबे बबे जागा बेफेरखो?
आं थांनाया अरुणाचल थांबाय।
औ
अरुणाचलनिफ्राय ओमफाय आरो बै तुमजां थांबाय थांनाय जाथ थ'वाखै ओमफाय ओमफाय खाथि खालायावनोसै आरो इदिनो भुटान मायावबा थांनाय आरो ओमफाय आरो माबायाव थांलायगोन
नि ओ अबाव थांनो?
आइजल थांगोननि इबार माबायाव
अ ओरैनो दा नों जाखिनि बेरायबाय बिथिं जायगाफोरा माबायदि मिथिंगायारि समायनायफोरा औ नों दा बेरायनाय जागाफोरा नोङो अबाव अबाव बेरायखो?
अ जायगाफोरालाय मोजाङानो माने हिलि मोनलांबायगोन नङा होमबा पिउस मोनगोन बुहु
ओं ओं नोंगौ।
ओमफाय दाबायदि अखाबोथोराव आरो खस्थ'बो मोनगोन नों थांनो अखा हागोनान लेण्डस्लाइद जागोन एफोरबायदिनो गेर
औ औ
थांबाथाय बै अक्ट'बरफोराव थांनांगोन आरो माने मोजां मोनो ओमबानि एसे थान्दाबो हाबहांओ बेबां थान्दाबो जाया मिडियाम जायो आरो।
अ औ अ आरो बिदिनो अबावबाफोर थांनाय आरो प्लेनिं खालामबावदों नामा बेनि बादै आइजलजों थांगोन होनदों बेनि बादै?
बिनि बादैथ' आरो गैला थांनो गोनांलाय। ए कचिं लागोनो सानदों आरो गुवाहाटियावनो। बे कर्स लानोसै माबानि कदिंनि लागोन।
अ अ
कदिंनि लाखांनानै आरो मा खालामनाय जायोसै आरो नायनोसै। आरो जुदि जेबो खालामनो हायाबा आलु बेफारि जानोसै।
माबा खालामबाय थादों जे दिनै जबनि प्रिपारेसन जबनि प्रिपारेसन खालामबाय थादो जेनेबा।
अ मोजाङानो मोजां खालामबाय था बिदिनि रासा जानाङा। ट्राइ खालामबानो हायो नङा होमबा मानसिया जेसां ट्राइ खालामो बेसांनो हायो खनसे खनसेयाव जायाबा खननै खननैयाव जायाबा खन थाम बेबायदिनो गोबां सुबुं फोर दङ जायाहा खनसेयाव हायाखै खननैयावबो हायाखै खनले खनले होफ्लायनानैसो
बिदिनोथ' जायो आरो।
नोंबो नोंथाङाबो बेबायदिनो खनसेयाव मोनाबा खननै बेबायदि गले गले होफ्लेबाय थानांगौ। ओ आरो खनसे अ म मानो होमबा आंना गावना नेक्स एक्सपिरिन्स दङ आङो डिग्रिबो जयन खामदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव आं एन्ट्रेन्स होदों आरो ना।
अ
अ आं माने खनसेयावहाय ओ सि दाबलिउ खो होदोंमोन सि दबलिउ आवहाय ओ सेकेणड काउन्सिलिं जों मोनहैयाै ओंखायनो आङो बेलेग उनथिंनि काउसेलिंखौ खालामासै ओमफ्राय बेदिनो डिग्रियाव जयेन जाबाय जयेन जानानैहाय आरो। नारसिंनि एनट्रेन्स साइ होबाय आरो ना ओमफ्राय बेयाव। डिग्रि फार्स्ट सेमावल'सो फाइनलबो जायाखैमोन बे टाइमावनो मोनदों आरो।
उम। औ दा। लासैनो नायलांसै जोंनियाबो बेग दङ ना आरो बेगा जोब्बासो आंबो होनो। सिगोन होबाबो एक्जामफोरखौ ए पि एस सिफोरखो। होगोन साननायमोन दा गैया बेगा नांना थालायबाय।
औ बेखौ क्लियार खालामग्रो।
बेनोथ'
औ।
दा। लोगोफोरा ओ हांबाय थांनाय बोसोरावनो माने कचिं लागासिनो एस पिएम आव देग्लाय होगोन माने
अ औ जेबो नङा नोंथाङाबो उनाव बेबायदिनो क्लियार जाब्ला कचिं खालामनो हागोन आरो नोंनि थांखियाव मोनहैथोंसै बेखौनो आसा खालामबाय
हम।
बिदिब्ला जों दा रायज्लायनायखौ बेसेबां दोन्थ'नोसै खोमा।
अ जागोन सान जाबाय ने टाइमआबो।
औ नोंथांजों रायज्लायना मोजां मोनबाय
दे गाबोनबो रायजायजागोन दा माथो ना
औ राय्लाय जायो
फ्रि जाबालायलाय रोजागोन दे बिदिनो दे